उ अ आंखौ मोनाबिलिनि बा बेलासिनि गाहाम हामलायनाय आङो बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंखौबो नोंथांखौबो बरायनाय थाबाय
ओ दोनै आं नोंथांखौ मोनसे ओ गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन
औ बुं नोंथां
आदसा जों खोथाया जाबाय जोंनि सोलेरखौ बा देहा खौ लानानै जों खायसे मानि गोनां नेमखान्थि दङ जाय नेमखान्थिखौ जों मानियोबा जों बायदिसिना बेराम आजारनिफ्राय मा आराग्य मोनोबा जोङो रैखा मोनो खायसे बेफोरो नेमखान्थिनि सायाव नोंथांदों एसे सावरायनाङो दिनै ओ रेडि नोंथाङाबो रेदिब्ला
औ जागोन दे नोंथाङा रेडि आं
आदसा ट' नाम्बार वान खोथायाव जाहैबाय जोंनि जिखिनि जों गेस्टिक जोंहा लोमजानाय जायो। गेस्टिक बेराम जायो बे बेरामनि आ बेरामनि सायाव नोंथाङा माबायदि मिथिगौबा मानो जायो बेफोरो
अ आं बुंनि र नोंथां
ओम
ओ गेस्ट्रिकआथ' जोंना बुहुत रोखोमनि थायो
औ
जेरैहाय सोरनाबा उदैया सायो बहुदनो
ओम
ओमफाय सोरनियाबा ओ बिखा सायो
औ
सोरनियाबा बिखुंजों सायो आरो सोरनियाबा अहेबा सुखाङो ओमफाय सोरनियाबा बिदिनो ओ मा होनो बेखौ
बिखुंफोरा फाफ्लिफोरा मेजेर सोयो आरो
मेजोरसोयो
औ बेफोर गेस्ट्रिक गेस्ट्रिक आ मानिफ्राय जायो होनबा नों नों जानाय लोंनायफोराव ओ मा होनो जोथोन लायै जेरैहाय जेनेबा ओंखामफोरखौ नोङो टाइम बाय टाइम जायै
औ
ओ ओंखामखौ फुंनिफोरखौ फुङावनो जानांगौ जेरैहाय आट आठथा न'था बेफोर बायदियावनो फुंनि ओंखामखौ जानांगौ आरो ओमफाय सानजौफुनिखौ एथा बा दुथा बेफोरनि गेजेराव जानांगौ ओमफायो हरनिखौबो नों जाथारनांगोन आरोना ओंखामखौ नों गेस गोनां मानसिफोरा ओंखामखौ खनसे फुंनिखौ स्किप खालामबा बा ओंखाम खनसे सि स्किप खालामबानो गेटिकआ बुहुत साफिनो नागिरो आरो ओमफाय जों दा बे बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय थाव जानायफोरखौबो खमायनांगौ जायो
औ औ
बे बांद्राय थाव जे जायो मानसिफोरा
औ औ
थाव गोनां बुस्थु आरो मिथायफोर माने पेकेटनि भाजा बेफोरबायदियावबोथ' गोबां थाव होनानै एवनाय जायो नालाय
माने जेरै मेरि गल्ड स्लाइस बेफोरावबो थायो नामा गेस्टिकनि
बेफोरखौ थ' आं मिन्थिथ'वा बै जेरै कुसकुस फुरिउ करकुरि बेफोरबायदियावथ' थाखायो
ओ भुजियाफोराव
औ औ भुजियाफोराव नोंथाङा मालाबा- ओ लेखा बा बहिफोराव बेफोरखौ बख'नानै दसे टाइम दोनथ'नायनाय नों थावफोरखौ सोबखांनाय बायदि नुगोन आरो ना।
औ औ औ
औ बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों बेफोरखौ खमायथारनांगौ ओ मैगं मैला जानांगौ हायोबा बारि बा बागानफोराव नागिरलाबायनानै। थावखौ स्किप खालामनानै जोङो बांसिन नि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ बइल खालामनाय बा रुनानै जानायफोरखौ प्रिपेयार खालामनांगौ आरो
औ औ
ओमफाय बिनि सायावनो मोनसे बुस्थु ओ मा होनो य'गा य'गा बा गावनि देहानि एक्सारसाइस जेरैबायदि फुङाव फुङाव सिखारनानै ओम ओ सयथा बा सयथानि सिगांङाव नोंङो सिखारनो नागिरनायखौ खालामथारनांगौ आरो सिखारथारनांगौ माने ओमफफ्राय सिखारखांनानै नोंडो मोखां सोखां स्र' सुनानै दै गिलासे बा गिलासनै ओरैनो एसे गुदुं दुंब्रुद ब्रुद खालामनानै फुदुंना लोंनांगौ आरो। आरो जोंङो गेस्ट्रिकनिफ्राय रैखा मोननोबा- बेखौ प्रसेसखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ आरो ना नोंनाव
उम उम।
सप्कारि खालामनायनानै नायबानो नोंथांङा ताल मोनगोन आरो जे गेस्टि्रिकआ खमायदों बिखुंफोर आलौनाय दंबा बिखुंफोर आलौनाया खम जादों बेफोरखौ खमायनायखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथांङा ओमफ्रायो फुंङाव सिखारनानै हिनजावफोरबा जेरै हा सिब सिबनाय- लामा सामा जेनेबा थांलाय फैलाय एसे दसेसो थाबायग्लांबानो एसे मोजां जायो आरो। हौवाफोरबाबो लामा लामा बेरायनो जेनेबा फुंङाव सिखारनानै बेरायनांगोन। बेफोरबायदि य'गा खालामनांगोन बेफोरबायदि खालामबा खमायो आरो ना। गेस्टिकआ बारा साबफिनो हाया।
जोबोद जोबोद मोजां जोबोद। जोबोद मोजां नोंथांनिफ्राय बोसोनखौ मोननानै आं गोजोनबाय। थ' बे खोथाखौ निस्सय बे खोथाफोरखौ जानो हागौ जोंनि सादधारन मानसिफोरा बयबो मिथिजोबथों। मिथिजोबोबा बिसोरबो बिसोरबो निस्सय बे गेस्टिक होननाय मोनसे एसे बेरामनिफ्राय गावखौ आरयग लाखिनो हागोन। जोबोद माने खस्थ' होयो बे गेस्टिक बेरामा माने आंबो प्रेकटिकेलि प्रेक्टिकेलि मोनबाय नालाय माने जायोबा थारमाने खुनु थारमाने मा बेलेग खामानिफोरनि फारसे गोसो जा माने दोस्राव हनाय माबा होननाय माने गावनि बेमारनि फारसे गोसोआ माने फार्स्ट प्र्रिफारेन्स जायोबाखि फरायनांगोन ना मानांगौ बा बायदिसिना गुबुन खामानिफोरारसे माने खुनु प्रिफारेन्स फाया आरोखि ओंखायनो।
दा मेन औ दा मेन बाथ्रायानो जाहैबाय जोंङो ओंखाम जानायखौ सि स्किप खालामना आरो नों फुंनि ओंखाम जानायफोरखौ सोमनानैबाबो एसे एनै ज थाथारनांगौ आरो नों सानसे जाया सानसे बा साननै जायालासिनो थाना नायनायनाय नोंथांङा। दसेनो गर मोनगोन आरो ना ताल मोनगोन जेनेबा गेस्टिकआ जाबाय नोंनियाव?
नोंथांङा बिनि सायाव मोनथिबा बुंनो हागोन मोनथियाबा आं बुंगोन जे जगासना माबायदि गेस्ट्रिकखौ होखारनायाव हेल्प खालामो?
इउगासनखौ नोंथाङानो बुंना होदो।
आतसासा थिग आनो दं। जों जौगासननि फारसे आजिखालि बा आथिखालाव जोबोद सांग्रां जाबाय बहुतानो खिन्थु खिन्थु माने बेनिफ्राय माबायदि मुलाम्फाखौ लानो हायो बेनि सो सायाव एसे माने गुरुत्थ'आ गैया जास्ट खालामनांगौ खालामो खिन्थु बेनिफ्राय जों माबायदि गावनि देहानि माने फुल कमप्लिट बेनिफिटखौ लानो हायो। बिनि सायावबो एसे आं बुंनो सानबाय गिबियावनो जगासना खुनु धोरोमजों खोथा गैया जगासना मा गावनि देहानि थाखायसो गावनि देहानि थाखाय जों जगासनखौ खालामनांगौ दा जगासना जगासना जोंनि गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्ट लाबोयो जेरै नाम्बार वानावनो जोंनि फिजिकेल डेभपमेन्टखौ लाबोयो मोजां खालामो बिनि उनाव मेन्टेल डेभेलपमेन्टआवबो बे हेल्प खालामो बिनि उनाव लोगोसे स्पिरितसुयेल डेभेलपमेन्टआवबो हेल्प खालामो जगाया आरो लोगोसे जोंनि बे इन्टेलिजेन्स बहायबो जोंखो ओ मा खालामो हेफाजाब खालामो डेभेलपमेन्टआव आर लोगोसे इन्टारेस्टिं खोथा मा आरो बे जाबाय सिम आइ एस इमसनेल डेभेलपमेन्टआवबो जै जगानि मा दङ भान्दारि दङ दा बेफोर गासैखो नोजोर होयोबा इउगाखौ जोङो साफ्रोम जोंनि लाइमोनफोरानो जा बा जोंनि मानसिफोरानो जा बेखौ खालामनांगौ आरोखि जों इमानथ' गोबाव खालामनाङा ना एखमबा दस पन्द्र' मिनिट बा हायेस्ट आधा घन्टा खालामबाय जों खिमान खामानि मावो जोङो सब्बिस घन्टायाव जोङो बार' घन्टा तेर' घन्टा खामानि मावो जोङो जौगानि थाखाय जुदि एक घन्टा आधा घन था होयोबा जोंनि देहाया जुदि लाइफ लं जायोबा मोजाङै आरो थायोब्ला जों
अ
जोबोद मोजां बे खामानिया ओंखायनो आं बिनि फारसे बयबो बुङो जे जगासनखौ खालाम एसे उम प्रेक्टिस खालाम बा गावनि दैलि रुटिनाव बेखौ इनक्लुड खालाम थ नाम निमबार अवानाव जोङो नाम्बार अवानाव इउगा होनना बुङोबा जोंनि आत्माजों देहाजों जि रिलेसन बेनो जाबाय जोंनि जौगा आ ओमफ्राय से थियाव जोङो बांसिन प्रिफारेन्स होयो आं माखौ प्रानायमखौ बांसिन प्रिफारेन्स होयो प्रानायामआ प्रानायमा जोंनि आ हांजों बा उखानिखाजों सोमोन्दो गोनां जों उखाखौ बोनानै हगारनाय मारै हगारनांगोन माबे गन्थं गुदुंथिं हगारनांगौ माबे गन्थं गुदुंथि बोनांगौ जास बेनो मोनसे मानि आ प्रानायमनि मोनसे मा सिस्टेम बेफ्रानाय मा माखासे रोखोम दङ थेवबो आं बुंबाय मा नों आगसिया आगसि गुदुंजों नोङो हांखौ बोनाय बोबाय फार्स्टआव उनाव उनाव आगदानिजों हेगारबाय उनाव आरो एबार मा खालामबाय आगसिजों बोला आगदाजों आगदाजों नों बोफिनबाय हांखौ इ नायबा ना आगसिजों हगारलायबाय बिदि खालामबाय थायोबानो दुइ मिनिट पास मिनिट प्रेकटिस खालामोबानो नों बेनिफ्राय मोननो गोनां बेनिफिटखौ मोनगोन आरोखि दा नाम्बार अवानावनो बिनिफ्राय नों चाइनिस बेमारनि थाखाय हेल्प जायो माने। माने साइनिस बेमार होखारनो बे मदद खालामो आरो लोगोसे नोंनि बे जि माने नोंनि ब्लाड सारकोल नोंनि अक्सिजेन साप्लाइ बेफोराव बे प्रानायमआ जोंखौ हेल्प खालामो आरोखि बे मोनसे थाहैबाय ओमफ्राय उनाव नैथियाव जे जि नि गेस्टिकनि खोथा बुंदोंमोन ना नोंथाङा बे गेस्टिकनि खोथाया आ मोनसे एसे मा कपाल भाति मोनसे माबा दं प्रानायमा दों बे प्रानायमआ ना प्रानायमा गेस्ट्रिकनि थाखाय जोबोद जोबोद इम्परटेन्ट आरोखि कपाल भाति प्रानायमा बिदि खालामनो नोंथाङा गुगोल खालामबा निसय मोनगोन। माने हांखो बोनानै हांखो एसे गोसायै हगारनांगौ आरोखि लासै लासै गोसा दायै ओ हगारोबाय हगार हगारनांगौ बिनि उनाव आरो खेबसे बिदि हांखो बोनानै आरो बिदि गोसा गोसा हगारनांगौ आरो बिदि बोनाय सिस्टेम दङ नोंथाङा बेखौ निस्सय नायोबा बेनिफ्राय सिस्टेमखौ नोंगौ मोनगोन बेनिफ्रायबो गेस्टिकआ मा जायो ओ खमायो आरोखि बेखौ जोंनि गोरों गोरों जगा खालामग्रा बिथांमोनहा खालामो जोंखौबो एडभाइस होयो। आंबो सम दिहुननानै खालामो खिन्थु आं बांसिन प्रानायामखौ दैलि खालामनो थाखाय आं जथन' लायो आरो थ' बे मोनसे आ बे मोनसे थाबाय जगानि ओमफ्राय आरो गोबां खोथा दंबावो जोंनि दा सुर नमस
नमस्कार होनाय मोनसे जायखौ जोङो फुङाव सिखारनानै बा सानखौ खुलुमनाय हाजिनो जेरै यगा खालामो बेखौ आं मिथियो आरो सुरिनो
औ-औ सुरज नमस्कारा बार'था स्टेप दङ जिनैथा स्टेप दङ। उम बेफोरबो ओ बेफोरबो जोंनि आथिं हादि हग माबा हग बायदिसिना माने मोनफ्रोमबो यगासनानो माने मा दङ फायदा दङ। बेफोरखौ ओरैनो बानायाखै बेखौ रिसिमुनि बिथांमोनहा फुरा माने बोसोर बोसोर सोर प्रेक्टिकेल अरिक्सा नायनानै बिसोरो बेखौ बानायना ग लांदो बेनिफिट्सखौ लिरना गालांदों आरोखि
औ
नोंथांखौबो आङो बे यगाखौ एसे सोलोंहनानै बा दैलि लाइफआव इनक्लुड खालामनो थाखाय नोंथाखौ हांख्रायबाय जाहाथे बिदि नोंथाङाबो एक्सपिरियेन्स जालांनो हायो आरो गुबुनखौ बुंलांनो हायो तह नोंथांजों रायनानै गाहा मोनबाय आसा खालामो उनफोराव जों रायज्लायबावगोन एखनबा
औ नोंथां आंबो नोंथांनि ओमफ्राय औ नोंथांनिफ्राय गोबां य'गानि बागै खोनानानै गोजोननाय मोनबाय। रोङनिखौबो आङो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिखौबो नोंथांखौबो गोजोननाय जासिहरनाय
उम दे गोजोनबाय नोंथां।
अ दे